औ खोनादों।
दा सान्दि मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
दासान्दिथ' आङो न'आवनो ओरैनो दंथ'यो। जेबो खालामनाय जाथ'वाखै। नोंथाङाआलाय?
आंबो दासान्दि ओरैनो दंथ'यो नाथायबा जुलाइ दान सफैनायखाय मानास नेसनेल पार्क आवहाय एसे थांनो एसे गोसांब्रबनानै दंथ'यो।
अ नोंथाङा थांफेरबायना? अह' आङो थांफेरनाय जायाखै दिनैसिम।
अह आं थांखांबाय खननैयानो जाबाय आं थांनाया दिनैसिम। माब्लाबा लोगोफोरजों थांदों औ।
उम नंगौ।
अबे जायगायाव दं मानास नेसनेल पार्कखौ?
ओरैनो आङो लकेसनखौ खोनानो मोनदों औ। बाक्सा आरो बे चिरांनि बे
औ औ बेयावनो दङ बाक्सा दिस्ट्रिक्ट बांसिनानो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो बाक्सा जिल्लायाव। ओरैनो एसे बाहागो आ जोंनि चिरांनि फानबारि ओनसोलावहाय एसे नांफैयो।
अ नंगौना?
जों थांनानै नायोबा मोजां मोनगोन नोङो। माब्लाबा बिराद मोजां जायगाया।
अ। माब्लाबा थांनानै नायहैजागोन अब्ला।
गासिबो जिब जुनार मिथिंगानि नांगौ
औ औ।
ओरैनो बे मानास नेसनेल पार्कआव नोंथाङाथ' थांखांबायना? ओ बेयाव औ। बाउन्दारिया गुवारारि गुवारानो ना?
औ गुवार बिराद गुवार गासिबावबो
ओ।
माखासे बाहागोआवल' जों थांदोंनालाय मानो होनबा हर थालायनानै नायोब्लासो जों गासिबो नुनो मोनो।
अ। ओरैनो आङो नोंथाङा थांखांनाय हिसाबै आं माखासे बे मानास नेसनेल पार्कनि बागै सोंलुफोर सोंनो हागोन नामा?
औ नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनाफैनाय जायाखै एसे फिसा फिसा गोजानाव थादों नामा?
गोजानावथ' गैया आं अब्लाबो मानोबा नेटवारकनि प्रब्लेमनि थाखाय जादों जानांगौ।
बैहाय जे मानास नेसनेल पार्कआव जे जिब जुनार बिफां लाइ फां एबा बेयाव थानाय गासिबो मुवा बेसादफोरखौहाय माबायदि प्रेेजार्भ खालामनानै दोनो माने माबायदि रैखाथि खालामो बाहाय सुबुंफोरा?
दानोहाय जोंहा गिबियावनो बुंनांगोन जिब-जुनारखौ रैखा खालामनानै दोन्नोबा जेनेबा सांग्रांथि दिन्थिलांनांगोन। सिगाङाव दिनै बिसिनि थाखाय मानसिनि गिबि जेरै जिब-जुनारनि थाखाय बा मानसिनि थाखायबो गिबि गोनाङानो जाबाय जोंहा जाग्रा मुवा बिनि नैथियाव फैयो जोंहा सामब्राम जानो मुवा गोनां जायोलाय जेरै बिफां लाइफां
औ नंगौ। औ।
मैदेर।
औ।
बायदि मैया बेफोरनि थाखाय। बिफां लाइफां गासै बेफोर गासैबो मुवाफ्रानो।
औ।
सिहोर माखासे बेदर जाग्रा जुनादनि
औ नंगौ थारैनो।
गांवजों गाव माखासे।
औ औ नंगौ।
औ नंगौ।
औ।
औ नंगौ।
मैदेर हाथाइखौ नागिरनानै बुथारनानै जाहाथे जोंनि नांगौ जानाय सम्फदा गोमाया। बिनि थाखाय सरकारा दा ख ज
औ बेथ जोबोर मोजांङानो ओरैनोथ मानास नेसनेल पार्कखौबो थसे गंगोनां गान्दानि थाखाय मुंदांखा होनानै मिथिनाय जायोना उम बेजोंनो लोगो औ
औ
लामा लामायावनो सानजौफुबाबो नुनो मोनगोन फुंङावबाबो नुनो मोनगोन
औ औ
औ नंगौ
नंगौ
औ
औ
फयाव थानाय नाथाय सानजौफु समाव जों बयबो माखासे मै मैदेर बेफोरखौ नुनो मोना माने बिसोर सानजोबफु जाबाथाय एसे सिङाव हाबनानै दान्दाखौबो आं माने जेब्लानो थांङो अब्लानो लामा लामा बिफां सायहाफ्राव नुनो मोनोन
औ नंगौ थारैनो दा ओरैनो बे मानास नेसनेल पार्कखौहाय बेसेबां मायथायाइयावहाय नेसनेल पार्क हिसाबै रिकगनाइस खालामामोनलाय?
बेखौथ आंङो थांदोंब्लाबो माने गोबाव जाबाय आं ज गोसोआव गैला मोजां आं बेखौ बुंनो हानाय
आंबो बारा एक्जेक्ट औ नंगौ ओरैनो आंबो बारा एगजेक्लि गोसोआव गैया नाथाय सानसेखालि सासे फोरोंगिरियां खिन्थादोंमोन मानि आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैला थेवबो बेनोमोन खोमा नाइनटिन नाइनटि होदों खोन्थान माने बिदि होननानै खिन्थादोंमोन आरोखि जिगुजौ गुजि माइथाइावहाय बेखौ नेसनेल पार्क हिसाबैहाय मे गनायथि जादोंमोन होननानै जादोंमोन दा बारा गोसोआव गैला आं नायफिननायबो जायाखै अनलाइनफोरावबो
जों गोसोआवबो थाबाय थाया नालाय आरो जेब्ला गोनां जायो अब्लाल' नागिरो जोंना हुदाया गाज्रि
औ दा मा मानास नेसनेल पार्क बायदि जोंनि जे बि टि सि एरिया बिटि आर एरियायाव थायोब्ला जोंनि थाखाय गाहाम होननानै नोंथाङा सान ना साना?
बिराद गोनां जोंनो जिउआवहाय फिफां-लाइफां जिब जुनार मिथिंगायावमोननाय गासिबो बुस्थुआनो जोंनि लाइफआव मोनफ्रोमबो बुस्थुआनो जोंनि मोनसे मोनसे गोनांथार।
औ थारैनो जोंनि बि टि सि एरियायावबो गुबुन बायजोनिखौ दोनथ'नानै जोंनावबो नेसनेल पार्क महरै गोबां जाबाय जेरै- सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क, रायमना नेसनेल पार्क जोंनि जे जोंनि एरियायाव थानाय माने जोंनि बे जिल्ला मोनफ्रोमबो जोंनि बि टि सि नि जिल्लाफ्राव थानाय बेफोरबायदि थायोबा जोंबो माने गोगगानाय मोनो नङा होनब्ला?
जोंहाबो जोंनि ओनसोलफोराव गोबां मानि हाग्रामा दं एबा हाग्रा दं ओ बेफोरबायदि प्रिजार्भ खालामनानै दोनजानाय जिब- जुनारजों लोगोसे समायना समायना बायदि बेसाद मुवानो जाथों दंफां लाइफाङानो जाथों मान बेफोरखौहाय माने गोजान गोजान दावबायारिफोरा भिजित खालामनो आरो रिसार्च खालामनो फैयो बेबायदिब्ला जोंनि जायगाया बो मुंदांखा जायो आरो बेफोरबायदि ओ नेसनेल पार्क हारिमायारि मोनसे हाग्रामा थायोब्ला जोंनि जायगायाल' मुंदांखा जानायजों लोगोसे माने जोंनि बे जायगायाहाय मोनसे जारिमिनारि महरैहाय सिनायथि जानाय जायो बेनिखायनो दंफां लाइफां दानफायनाय हाग्रामा सिफायनायखौ बन्द खालामनाया जोंनि समाजनि आरो जोंनि मोनसे जिखुनु जाया हारि माहारिनि थाखाय गाहाम जायो होननानै सानना लाजायो नङा होमब्ला? मानि बे गोनांथिखा महरै
जोंहा बेजों लोगोसे औ खोनादों जोंहा बेजों लोगोसे से आरो गोबां मुलाम्फाबो जानो हायो जेब्ला जों हाग्रामा ओनसोलखौ अब्ला गुबुन बायजोनि गुबुन हादोरनि मानसिफ्रा जोंनि हाग्रामा ओनसोलाव गिदिं फैगोन गोजोननाय मोनलांगोन बेजों लोगोसे जोंहा रांखान्थियारियावबो मुलाम्फा जायो। नोंथां मिथिगौ ना जेब्ला जों बेफोरबायदि खौ लाखिनो हायो अब्ला जोंहा रांखान्थियारियावबो गोबां मुलामफा जायो बेनिखायनो
नंगौ
जोथोनै लाखिनांगौ फिफां-लाइफांखौ दानो नाङा। फिफां-लाइफां थायोबासो जोंहा आब हौवायाबो मोजां जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा
औ नंगौ थारैनो होनब्ला नोंथां समखौ नायनानै बेखिनियाव दोनथ जासिगोन नामा?
खोनाहैदोंना?
औ दे जागोन दे
औ दे